अ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंना
औ दङ
अ नोंथां मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना
औ हागोन दे
अ बे टपिकआनो जाबाय नोंसिनिथिं औवा औवाखौ मा-मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा फोरमायना नानै हरदो
जोंनिथिं औवाखौ ओ बांसिनानो बाहायो औवायाथ' जेरावबो गोनांखा नालाय न' लुनायावबो नांगौ ओरै बाख्रि बायदिसिना बानायनो नांगौ आरो औवाजों जों सेन बायदिसिना लिरनो हायो बिदियाव नांगौ आरो
आरो औवानि गोनांथि थियाथ' जों औवा गोरानखौबो बन जानो हायो आरो जों बेजोंनो न'बो लुयो आरो औवानि न' बेजों औवाखौ औवा बे गिदिर गिदिरखौ गोरा गोराखौ नायनानै खुन्थिया गायो बेखौ गायनानै ओमफ्रायो आरोबाव माबा बानायो मा होनो बिखौ बेखौ जेन लाब हेबो आरोना माने माबायो औवाजों मेरला मेरला औवाखौथ' मेरला लामा बुस्थु बायखायो नालाय जों औवा गोरानफोरखौबो औवायाबो बिदिनो मोननै मोनथाम जालि दं आरो बुरखाबो होनो आरो औवा थेरे औवा बुरखायाथ गिदिर गिदिर गोरा जायो औवारिया फिसा फिसा जायो बिदि बाहायो बिराद खामानियाव
औ
सेन हेबनायाव बा हायो सेन खबाय हौवाखौ बायदिसिना जानला बानायनायावबो बाहायो आरो औवानि जेनलाब खालामनानै बैसांबो लुनो हायो
औ
आरो औवाजों लेखाबो बानायनो हायो बिदिनो आरो जोंथिं औवाखौ मेन खामानियाव बाहायो बिदिनो आरो जोङो औवाजोंनो फैसाबो खामायनो हायो औवाजोंनो माबानानै सोरबाथ' बुरजा बुरजा औवाखौ गायना लानानै सोरनोबा नांगौबा बेनो फानहरो बेजों रांखावरि आरजिनो हायो आरो सेन खबाइ जेखाइ हेबनानै फाननानै औवाखौ माबायो औ औवाजों फैसाबो मोनो आरो बिदिनो फानना फाननानै
औ
आरो मा होनो औवा औवाजों बिदिनो मेरला माबानो हायो न' लुनायावबोथ' गोबां औवा नांगौ नालाय बायदिसिना बानायनो थाखाय आरो आरो औवाजों बायदिसिना बेसादफोरबो बुस्थुफोर बानायनो हायो जेरै माबाबो बानायो मा होनो ओ जिरायग्रा सियारबो बानायनो हायो औवाजों आरो टेबोल बायदिसिनाबो बानायो औवाजों
आरो बिदिनो
माबा रानला औवा बिजौआबो बाहायनो हायो आरो जोङो बे औवा मेवाइ खौबो दाननानै रां खामायनो हायो आरो औवा मेवाइया बेजोंबो आरो औवा मेवाइखौ जोङो गोबाव समनि थाखाय जाना जानो थाखाय गोखै माने बेखौ औवा गोरलैखौ नों खोनादोंना नोंथाङा नोंथाङा खोनादोंना औवा गोरलैखौ लाबोनानै लाबोनानै बेखौ दानफ्ले फिसा फिसा दानफ्लेनानै जों बयामफ्राव सोनानै दोननानै माने एखौ गोबाव नि थाखाय सोना दोननानै जानो हायो आरो बेखौ गोबाव समसिम
औ
बेनि माबायाबो गोथाव बेयो गो बिदि सोना दोननाया गोखै आरो जानो गोथाव जायो नाफोरजों बेदरफोरजों आरो बे औवा माबाखौनो फोराननानैबो माबा बानायनो हायो।
ओ मा होनो फोराननानै जोङो दोननोबो हायो बेखौ फोराननानै उनावहाय जाबा गोथाव जायो आरो औवानि औवायाबो जाजाग्रा बुस्थु आरो बेबो औवा गोरलै गोरलैया आरो जों मानथिखायो औवाजों गोबां खामानियाव बाहायो होननानै
औ
गिदिर गिदिर न' लुनायावबो दालां बायदिसिना बानायावबो बेखौ माबानि थाखाय होनाय जायो आरो बिदिनो दालायबा माबाबा सुंथाना दोननो थाखाय बिदिखौ बाहायनाय जायो।
औ
आरोबाव मा होनो ओ बाख्रिनि माइ दोननो थाखाय बाख्रि लुना बेखौबो औवाजोंनो बानायो आरो आरो औवाजोंनो गोबां बुस्थु बानायनो हायो खादा जेरै खादा आरो माबानो थाखाय खेरखा जेंगाय बिदिनो बायदिसिनानि गोदोनि समफ्रावथ' बिदिनो जेंगाय बायदिसिना हेबो दाबो मोनो आरो बेखौ खायसे बेजों रांखावरि खामायो फाननानै बेफोरखौ
ओमफ्रायो मा होनो बै जेरै खदालफ्रावबो बेदि औवा माबाखौ गोरा बेखौ नायनानै माबायो आरो बेयावबो मा होनो बि खुं माने दोनानै जों माबायोोना बिदिबो जावनो हायो।
औ
आरो हालौवनायावबो मोसौ हालौवनायावबो जुंगाल जुंगालनि थाखाय माबानांगौ मै जुंगाल बेखौबो औवाजोंनो बा बानायनो हायो जि दानायावबो औवायानो बाहायजायो खनसि बदांगि बिदिनो औवायाथ औवाखौ मेरला खामानियाव बाहायनो हायो आरो जोङो
औ
दानायावबो गोनांथि बिदिनो हाल एवनायावबो बिदिनो जुंगाल मै बिनि नांगौ जायो नालाय बेफोरखौबो बेयावबो बाहायनो हायो आरो
औ
नोंसिनिथिं नोंसिनिथिं नोंसिनि जायगायाव औवाखौ मा मा बाहायो फोरमायनो हागोन ना
औ औवायाथ औवायाथ जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोगासिनो दं नालाय बेखौ औवाखौ खौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दङ माने औवाजों अनेख खामानियाव बाहायनो हायो आरोना औवाया बयनिबो नखर नखराव थायो आरोना औवा थाबाथाय नोंनि खामानिया एसेबाबो रेजेङो आरो ना औवाजों जेरैहाय सान्द्रि संग्राय सेन औवानि खादा आरो खखा बेफोर बायदिसिनाखौ बानायनो हायो ना आरो माने जेरै जेखाय जेखायजोंहाय नोङो नआव औवा थायोब्ला जेखायनि जेखायखौहाय नआव नों हेबनो बा नआव जेायखौ हेनानै म बेखौहाय बाराव फह बाव हायो आरोना ओमफ्राय बाजारफोराव फानहैबाथाय बे खौहाय ना गुरनोथ जेखाइयाथ ना गुरनो बिराद गोनांथार नालाय बेखौ हाथाय बाजारफोराव फानोबाथाय माने रांखावरि मोनो आरोना बे रांखावरि फोरजोंहाय नखरफोरखौ सोलिनो हायो जेखायखौबो बिदिनो माने सेनखौबो बिदिनो बांसिन मानसियाथ सेनफोर बायदिसिनाखौ हेबनो रोङा नालाय बिसोरो दुब्लि जा दुब्लिफोर दुब्लिफोर जाम्फैफोरावहाय माने ना थायो नालाय बेखौहाय साना जानो थाखाय सेनफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना बेफोर सेनफो खौहाय गोबां सुबङानो बायो आरो बे सेनफोरनि दानि जुगाव सेन जेखाय बेफोरनि बिबाङाबो बारा दामाबो बारा जाबाय आरो जोंहा फ्रामबोनि नांगौथार गोनांथियानो जाबाय माने संग्राया सान बे संग्राय सानद्रिखौबोथ औवाजों बानायनाय जायो नालाय संग्रायाथ जोंनि थाखाय गांथार गोनांथार माने माइफोरखौहाय जों संग्राय गैयाबा हा जावनो हाया खस्थ जायो आरो बोरै जावगोन आरो बे माइरंखौ सालिनो थाखाय सान सान्द्रिनि गोनांथि जायो आरो सानद्रियाबोथ अन्थाय अनथि माय बेफोरखौ सालिखनायाव बिराद गोनांथि जायो आरोना आरो गोदो गोदोनि दिनावथ माने औवाजोंनो बानायनाय मुवाफोरखौनो बाहायनाय जायोमोन आरोना जेरै खादा नानि खादा बेफोर दा खोर एबा बेलेग मैगं थाइगं दोननो थाखाय खादानिबो गोनांथि जायो
ओं
गोदोनि दिनावथ' बिदि प्लास्टिक बायदिसिनानि दिहुन प्लास्टिकफोर एलमिनियाम बेफोरनि दिहुननाया बेफोरखौथ' गैयामोन नालाय गोदोनि दिनावहाय माने खादा माने औवाखौनो बाहायबोगासिनो आरो ना औवाजोंनो अनेकथा खामानि मावनो हायो जेरै हाइ न' लुनो हायो गोदो गोदाय औवानि न' लुना थायोमोन औवा गिदिर गिदिरफोरखौ नायनानै जेंला हेबनानै थायोमोन आरो
उ
माने उन्दुनो थाखाय बैसां बायदिसिनाबो बाहायनाय बानायनाय जायोमोन आरो माने गोदोनि दिनावथ' इसेग्राब बिदि दंफांजों बानायनाय
नोंथांसिम थाखाय गोजोननाय थाबाय दे होमबा दोनथ'सै ना समाबो जाबाय ओं दे औ